औ
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथांखौ आं फंसे बाथ्रा सोंनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा सों।
जों माने बिजाब बिजाब फरायनानै जों बोरै गियान मोननाय नोंथाङा एसे सेसाव फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
नोंथां माने जों जों नोंथांमोननि माने जों जेबोला फरायनाय कर्स बेफोरनि बागैल' नङा नोंथां माने बेफोरबायदिनो गोबां माने सोरनिबा उम गोबांनि सोरनिबा गेदेर मानसिफोरनि जिउ खौरां जेरै जेनेरेल बेनि बागै नोंथाङा एसे सावरायनो फोरमायनानै होदो
औ औ औ बिदिबा खोनासंदो नोंथां। माने जों जा बिजाब जों दा जोङो ओ बिजाब होनोब्लाथ' बिजाबा मोनसे माने गियाननि मोनसे आ बाख्रिनो जाय जोंनो गियान होयो।
औ नोंथां।
ओ जों दा से थाखोनिफ्राय हमनानै ला जोङो जेसेबां डिग्रियानो जा मायानो जा जों जेस सेबां गिदिरालागै जों फरायो आ बेफोराव जोङो बिजाबखौ जोंनो नांगौ जायो आरो। ओ जोंनो जोङो गियानखौ मानिफ्राय मोनो जोङो बिजाबनिफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो। नाथाय बे ले बेल'दि नङा बेल'दि नङा जे जोङो जोंनि मानिखो जों क्लासनि जोंनि फरायनायनि जा जोंनि बिजाब बेखौल' फरायब्ला जोङो गियान मोनो बेल' नङा मानोना जों गियानखौ गोबां बिजाबफोरनिफ्राय जों मोननो हायो माने जोंनि ओ जोंनि दा नै जि जोंनि ओ जिउ बे जिउ जोबजासिम जों माने खौ जों फरायनायखौ जों नागारालासिनो जों फरायबाय थानो हायो आरो बायदिसिना बिजाबफोरजों बेफोरबायदिनो गोबां बायदि सिना जों बिजाब दोङो जोंनि फरायनायनि ओ फस फरायनायाव जोङो थाखो खथानि जा बिजाब बेल' नङा नों गोबां बिजाब मोनो। जेरैहाय जोङो रामायन महाभारत मोनो जोंनो गिता मोनो जों बायदिसिना गिदिर गिदिर सुबुंनि जिउ खौरां मोनो महात्मा गान्धीनि जिउ खौरां बायदिसिना जों बिजाब मोनो। जोङो माहाभारत किरान पुराद बायदिसिना बिजाब मोनो जोङो बेफोरखौ जोङो मानेखौ फरायनानै जों गोबां गियान आरजिनो हायो आरो। आरो बेल' नङादि जोङो बेफोरबायदि बाहेरा बिजाबखौल' फरायनानै गियान मोनो बेल' नङा जों जोंनि जोङो ओ जोंनि थाखो खथायायाव जा बिजाब दं जों बेफोरनिफ्राय गोबां गियान मोनो। ओ नाथाय मानो ओ बिसनि फारागा जाहैबाय जों जा ओ क्लासनि थाखो खथायाव जों जा बिजाबखौ फरायो बे जोंनि थाखो खथानि थाखो बारलांनायनि जोंनि मोनसे लामा जायखौ जों फरायोब्ला मोनसे थाखोनिफ्राय गुबुन मोनसे थाखोसिम जों बारलांनायाव जोङो हायो बारलांनो हायो बेनिफ्रायबो जों गोबां गियान बेनि मोननायाथ' जों बेनिफ्रायबो गोबां गियान मोननाय जायो थेवब्लाबो जोङो बाहेरा बिजाबखौ जों फरायनांगौ। जोङो क्लासनि थाखोआव थाखोनि बिजाबखौल' जों फरायबा जाया मानोना जोङो ओ गा गियानखौ बेनिफ्राय जों मोनजोबनो हाया जोंनो जुदि गासै गियान नांगौब्ला जोङो ओ जों बाहेरायाव बिजाबबो जोङो गोबां फरायनांगौ जायो। ओ बायहेरा बि दा बुङोब्ला जोङो मा ओ बांसिनै जोङो मानो ओ गिदिर गोलावनि सोरनिबा जिउ खौरां सोरनिब्रायबा खन्थाइ बिजाब सोरनिबा रायथाइ बिजाब जों बेफोरखौ फरायनो हायो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ औ ओ बिजाबा बिजाबा जाबाय जोंनि मोनसे गियान होनायनि मोनसे राहा। आ जायनिफ्राय जों गोबां गियानखौ जों आरजिना मोननो हायो। सुबुं जिउनि सुबुं समाजनि रांखान्थि ओ रांखान्थियारि थासारि जोंनि राजखान्थियारि थासारि जोंनि हारिमायारि थासारि जों बायदिफोरनि बागै जों गोबां गियान मोनो जोङो मार सुबुङा मारैगानांगौ जों बेनि बागै गोबां गियान मोनो। ओ बेफोरबायदिनो जोङो मिथियै खोथा जों गोबां मिथिनो मोनो आरो बिजाबनिफ्रायनो। बिजाबनिफ्राय जोङो बिजाबा बिजाबा जोंनो मा होनो बिखौ गांसे बिजाबाव जोङो बायदिसिना गिदिर गिदिर सुबुंनि जोङो लिरनाय जारिमिन बायदिसिना गिदिर गिदिर सुबुंनि जोङो खन्थाइ बिजाब बायदिसिना गिदिर गिदिरनि ओ जोङो खन्थाइ लिरनाय आरो सोरबा जोंनि मुंदांखा खन्थाइगिरिनि खन्थाइ लिरनाय बायदिजों खन्थाइफोरखौ जोङो मा होनो बिजाबाव फरायनो मो नो आरो मानो ओमफ्राय जोंनि थाखो खथायायाव जा बिजाब दङ जों बेफोरनि गियान मोननो थाखो खथायाव जोङो ओ मोनै गियानफोरजों लानानै जोङो इयुनाव जों सासे सुबुं जाहै नो हायो माने जोङो जोंनि थाखोखौ बा रलांबाय थानो हायो सेनिफ्राय नैनिफ्राय से थाखानिफ्राय नै थाखासिम बारलांनो थाखाय जों थाखानि से थाखानि बिजाबखौ फरायनो जोबोर गोनां बिदिनो जोङो से नै थाखोनिफ्राय जों थाम थाखोसिम थांनायनि थाखाय नै थाखोनि बिजाबखौ फरायनाया जोबोर गोनां बिदिनो जोङो इयुननि जेसेबां फरायनायनि जोंनि थाखो बे थाखो खौ जोङो बारलांनो थाखाय मोनसे नङा मोनसे थाखोनि साबजेकखौ जोङो मोनसे थाखोनि बिजाबखौ जोङो फरायनांगौ जानानै फैयो आरो नोंथां। बेफोरबाय दिनो जोङो जुदि जोंनो ओ जुदि जोंनो बेफोरबायदि थाखोनि अनगायै जोंनो एक्सट्राके जोंनो गुबुन आलादा गियान नांगौ माने आलादा सोरबा सुबुंनि जिउ खौरां नांगौ बबेबा जायगानि जोङो बाथ्रा मिथिनो खोथा मिथिनो बबेबा हादोरनि खोथा मिथिनो जोङो बायेरा खिताबखौ जोङो मानि बेखौ फरायनांगौ जायो आरो नोंथां बायहेरा खिथाब जोङो फरायब्ला सो जोङो बिजाबनि अनगायैबो जोंनि थाखानि बिजाबनि अनगायैबो जोङो गोबां आलाद गियानफोरखौ जोङो बुं थुमनो हायो आरो ओ जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोसो खौबो स्रां मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा होनो इखो गुबुन गुबुन आनजादानो जा बा मायानो जा जोङो गिदिर गिदिर आनजाद आनजादफोर होनायावबो जोंनि थाखाय गोरलै गोरलै जायो जोङो बाहेरा बिजाब जुदि फरायोब्ला
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
औ औ जोङोे बेफोरबायदि थाखो खथानि बिजाबखौथ' जोङो मानो इखौ फरायनांगौथ' जाहैखायो बिदिनो जुदि जोङो एक्सट्रा जुदि जोङो बाहेरा बिजाबखौ फरायनोब्ला बेनि थाखाय जोंनो जेबो थाखानि गोनांथि गैया जेबो थाखोनि गोनांथि गैया जोङो उन्दैयावबो फरायनो हागोन मानो थाखो से नै थाम ब्रै बा बेफोरबायाददि थाखोआवबो जों फरायनो हागोन बेखौनो जोङो बे बे बिजाबफोरखौनो जोङो मानो जोंनि डिग्रि पास खालामखांनायनि उनावबो ओइस एस पास खालामखांनायनि उनावबो जोङो बेफोरबायदि बाहेरा बिजाबखौ जों फरायनो हाहैयो बेल' नङा जि जोङो बेखिनियावल' बेखिनि समावल' जों बेफोरबायदि बिजाबखौ फरायनो हायो बे नङा जोङो बोराय बैसोआवबो जोङो बोराय बैसोआवबो जोङो बायदिसिना जोङो गोबां ओ बाहेरा बिजाबखौ जों फरायनो हाहैयो आरो बेफोरबायदि बायदिसिना बिजाबफोराव जोंनिया मानो लिरनाय दोङो जोंनिया गिदिर गोलाव मानसिनि सुबुंनि जिउ खौरां सोरबा सासे जोङो बाहेरा बिजाब फरायनानै जों सोरबा सासे सुबुंनि जिउ खौरांखौबो जों मिथिनो हायो ओ बबेबा दाबसे जायगानि मा जाथाय जादोंमोन बबेबा जायगायाव मा जाथाय जादोंमोन बेफोरनि बागैबो जोंनि बेफोरबायदि बाहेरा बिजाबफोराव गोबाङै रोखा रोखायै गोथौयै लिरनायखौ जोङो मोननो हायो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ जोंनि मानो इखौ थाखोनि बिजाबखौ जोङो बेसेन होनाङा लासिनो बायनानै मोननाय जायो नाथाय बेफोरबायदि मा होनो जोंनो बाहेरा जुदि एक्सट्रा जोंनो गुबुन बिजाब फरायनांगौबा जों बेफोर हाथाय बाजारफोरनिफ्राय जोङो बायनानै एबा बिजाब बाख्रिफोरनिफ्राय जों बायनानै लाबोनानै जों फराय रायनो हाहैयो आरो नोंथां औ औ बेफोरबायदि बाहेरा बिजाबनि जों गोबां गियानखौ जों बेफोरबायदिनो आरजिनो हायो आरो। ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा मा नैखौ बेफोरबायदि बिजाबनि लानानै सोरबा सासे सुबुंनि सोरबा गिदिर सुबुंनि बायदिसिना जिउ खौरांखौ नोंथाङाबो फरायफेरबाय जानांगौ। औ औ औ नोंथाङाबो बेफोरबायदि जिउ खौरां सोरनिबा जारिमिन सोरनिबा बबेबा बा जायगानि जाथाय बेफोरबायदिखौ नोंथाङाबो फरायबाय जानांगौ बेनिखायनो नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि जा रोंगौथि बिजाबनि सायाव नोंथाङा बिजाबनिफ्राय मा मा सोलोंनो मोनखो बेफोरखौ आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा नों
हागोन नोंगोन हागोन नोंथां हागोन जोंनि माने सान सानफ्रोमबोनि माने जिउआव गोनांथि जानाय गियान जायखौ जोङो सानफ्रोमबो माने नांगौ जायो थैजासिम जोंनो नांगौ जायो गियान होननानै बुङोब्ला नंगौ ना नोंथां। बेफोर माने गियानखौ जोङो माने फरायनानै गोरों गोरा जानानै जों माने गोबां गियान आनि बागै मिथिनानै मोनो नोंथां फरायब्ला मा जाहैनो हागोन। देनां देरोब्ला जोङो मा जाहैनो हागोन बेखौ माने जोंनो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया जेन जोङो बिमा बिफानिफ्राय जों जेरै राव रोङो फार्स्नावनो प्रथम जों सोलोंथाइ गियान लानायानो जाहै बे बिमा बिफा जाय बिमा बिफानिफ्राय जोङो माथो रायज्लायनो रोंदों माने सिनायदों माने माखौ मा बुङो जों माने बेफोरखौ मिथिनानै माने बेखौनो माने जोङो फार्स्ट सोलोंथाइ होननानै साननो हागोन नोंथांमोना मानो होननानै बुङोब्ला साननानै लानाय जायो आरो नोंथां फार्स्ट सोलोंथाइ होननानै बे उन्दै बैसो जे बिला बिमा बिफानि निफ्राय रोंगौथि मोननाय बेफोरखौनो मोनसे जों प्लटफर्म सोलोंथाइ होननानै साननाय हायो नोंथां।
औ औ
जायनि जाहोनाव बेनि उनावथ' नोंथां माने जोङोखौ जेबा स्कुलफोराव दोनहरगोन बेफोरनिफ्रायबो जों माने उनदैनिफ्राय जागायनानै माने सोलों थाइखौ मोनजेनो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि जिउयाव नांगौ जानाय जिखुना हिसाबनि खास खालामनायाव नांगौ जानाय जों जेरै दाजाब दानख' बेफोरबायाददि सानजाब राननाय बायदिसिना खालामो बेफोर बायदिनि फ्रायबो जोङो गोरलैयैनो जेरै जोङो मोनसे बुसथु राननो थाङोब्ला जेरै साबा मानसिनो जोङो साबा मानसिनो मोनसे मोनसे गोबां मुवा बेसादखौ राननानै माबानोब्ला जों जेरै सानै सानै नै रानो बेफोरबायाददिनो अंकजों राननानै माने थाबनो जोङो बेफोरखौ सानखानथिजों माने सानखां थिजों खालामनानै जों थाबनो माने फिननायखौ मोननो हायो आरो। नोंथां बेनिखायनो जोंनो गेदेर गोलाव माने उनाव नांगौ जानाय जोंनो बायदिसिना साखरि बाखरियानो जा नोंथां हिसाबनि बिजनेसानो जा बायदिसिना बेफोरावबो नांगौ जानो थाखाय नांगौ गोनांथिनि खार'नै जोङो सानखानथिखौबो माने बाहायनाय जायो आरो मा नोंथां? माने मेथ्सखौ गोबां गोबां अंक जोंनो नांगौ जायो बेफोरल' नङा नोंथां गोबां माने आउट नलेज बायदिसिना बेफोरबायदिनो गोबां गेदेर गोलावनि जिउ जारिमिन नोंथाङानो फोरमायलांखाबाय नोंथां। बेफोरनि सायाव जों माने स्टाडि खालामनो थाङोब्ला जों बुजिनानै मोनो। जों गोबां गियान मोननो हायो नों थां सासे मानसिया बोरै माने थैजासिम बोरै माने सोलोंथाइ लानानै बोरै माने आइ पि एस आइ एस बेफोरबायाददि अफिसार जानो हाखो बेफोरनि बागै जों मा जों मा थाङोब्ला जोङो आउट नलेज जों ला नानै बिजाबनि फरायनायजों लानानै जोङो बोरै माने बे स्टेजसिम सहैनो हागोन बेफोरनि सायाव जों स्टाडि खालामनो गोबां बिजाबफोरनि गोनांथि जायो नांगौना नोंथां? बेफोरबादिनो क्लासनि फरायनाय आउट नलेज जों क्लासनि फरायनायाव क्लासनि सिखायनायाव रोङाब्ला जों माने बोरै उनाव आउट नलेजखौ जों फरायनानै नै माने रोंहैनो हानाय जोंथ' फरायनो रोंनांबाय जों बेखौ आखरराला सिनायनो रोंलांबाय उनदैनिफ्रायनो जुदि सिनाय उनदैनिफ्रायनो जुदि जोङो बेफोरखौ आखर रायखांनाय बायदिसिना स्पिलिं रायखांनायफोरखौ जों सोलोङोब्ला नोंथां उनाव जोङो गुबुननि जिउ खौरां खनथाइ बिजाब बेफोरखौबो जोङो फरायहैनो हागोन ना नोंथां निजिबो निज नि जिउ जिउजों जानाय जिउनि जारिमिनखौबो जोङो लिरनानै माने मोनसे माने जिउनि जारिमिन हिसाबै दिहुननो हायोना नोंथां बिजाब मानसि सासेयाबो माने निजि बिदिनो गोबां गोबां माने राइटार्सफोरा जेरै नों आं सुब बुङानो बेफोरबायदिनो गेदेर गोलाव माने रोंगौथि जानानै बेफोरबायदिनो गावबा गावनो माने गावबागाव माने जेरै उथ्रिसार जादों जेरै समाजाव मोजां खामानि जादों बेफोरखौनो माने लिरनायानो मोनसे गेदेर मानसिनि जिउखौरां नंगौना नङा नोंथां माने बे बैफोर सुबुङा माने उनदैनिफ्रायनो जेरै सोलोंथाइ लानानै समाजाव गोबां मोजां मोजां हाबा मावनानै गोबां मान मोननाय सनमान मोननाय बेफोरनोथ' गोदोर मोनसेनि मोनसे गोदोर गोलावनि मोनसे सिनायथि जाय जों बिजाबाव दिनैसिम फरायनानै मोनो जेरै महात्मा गान्धी सेक्सपियार आलेक्जेनड डार बेफोरनि सोमोन्दै जों आरो गोबां सुबुं दंबावो बेफोरबादिनो मुंदांखा सुबुंफोर जायखौ जों सिनायो बेफोरनि जिउ खौरांखौ जों फरायनो मोनबाय बेफोरबायादिनो जोंबो माने जों सुबुङाबो माने बयहाबो गावबा गाव माने जारिमिन थायो नाथाय जारिमिन होननानै सबबो माने समान जाया आरो नोंथां सबनिबो सोलोंथाया समाज जाया नोंथां नोंगौना नोंथां दिनै समाजाव गोबां मानसियानो जाम्बा जाम्बिबो जानानै थानायखौ नुनो मोनो माने जायफोर माने सोलोंथाइ गैयि बेफोर मानसियानो माने सोलोंथाइनि बागै जेबो रोङि रखम जेरै आउट नलेज गैया बेफोरबादियानोथ' मोनसे रोङिनि सिनायथि ना नोंथां बेफोरबादिनो जोङो गोबां माने जिउआव बिजाब फरायनाया माने दरखार गियान लानाया दरखार थारमानि नोंथां दिनै नोंथाङाबो माने गोबां आंनियाव बिजाब फरायनानै आंनो था फोरमायनानै होबाय गोबां बिजाब फरायनानै मा जाहैनो हायो
औ औ औ
माबोरै जोंखौ माने गुबुन मानसिनि गुबुन गेदेर गोलावनि जिउ खौराङा जोंनि सोलोंथाइ लानाया मा खामानियाव हैयो बेफोरनि थाखाय नोंथाङा आंनो मोजां गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम